खोनादों ना नोंथां ओ नोंथाङा दायो माबा खा लामदों नामा?
आं दायोथ' जेबो खालामाखै
ओ आटचा होनबा नोंथाङा आंजों दसे सम सावरायफनो हागोनना? ओ होनबा जोङो मोनसे आयदानि सायाव जोङो सावरायदिनि ना मा होनो नोंथां?
औ।
ओ बे आयदानो जाहैबाय आबहावा आरोना ओ आबहावा होनोब्ला जोंथ' दा मा मिथियो नोंथाङा बेनि बागै एसे सावरायनो हागोन ना नोंथां
हागोन हागोन
जोंनि सोरगिदिं थानाय बिदिनो ओ बिफां लाइफ‌फां, हा, दै, बार बिदिनो गावजों गाव सोनारलायनो हानाय बेखौहाय जोङो आबहावा होननानै मिथियो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नंगौ।
ओ मा ओ आबहावानि गेजेरजों जोंहाय जोङो मा थांनानै थायो आरो ना माने बार नङाब्लााथ' जों मानसिया थांनानै थानो हाया जाहैबाय। जेरै जोङो गावजों गाव बिना लायो ओ बिदिनो आबहावा गुबुंले जानाय होनो अब्ला नोंथाङा मा मिथियो इनि बागै दसे सम सावरायनो खोन्थानो हागोन नामा?
औ जागोन जागोन दा जाहैबाय दा जाहैबाय आबहावाया जाहैबाय जोंनि ओ सुबुंजों लोगोसे बुहुमाव थानाय जिउ जिबिफोरनि थाखाय मोनसे जोबोद गोनां मोनसे आयदा आरो जाय आयदाखौ जोङो गारनानै एबा नेवसिनानै जोङो जिउ जिउ गोनां मुवाफ्रा थांनानै थानो हाया आरो। मानो होनोब्ला आबहावायासो ओ आबहावासो जाय जाय हायावनोखि जोङो थादों जाय हाखौनोखि जोङो बुहुम होननानै बुङो। बै बुहुम होननाय हाखौ माने आबहावायासो फिन ओ गोथां खालामनाय गोथै खालामनाय बेनि आखायाव सोनारो आरो। मानोना जेरै हमनानै ला नोङो बोथोर ओ बो थोर लायै बोथोर एबा बार लायै बार सम लायै सम जोंनो माखौ नांगौ जोंनो आबहावा खालि जोंनो गोरोबथायखौ नांगौ जाय गोरोबथायखौ जोंनो जाय गोरोबथाखौ जों मोनाब्ला बबेबा नङा बबेबा खोन्दोआव जोंहा मा जागोन ओ मा होनो जोङो हेंथा जागोन आरो बिदिनो ओ जुदिहाय जाबाय जोङो जोङो बुहुमाव थानानै आ बिफां लाइफांखौ जोङो गोबां रोखोमै जुदि जोङो फोजोबस्रांनो हमबा जोङो मा जागोन बुहुमारि दुंखांनाय मोनगोन जोङो बिदुं बारा मोनगोन जोङो बबेबा थासारि अखा हानाय मोनगोन जोङो बबेबा थासारि रानस्राव मोन गोन जोङो आरो बबेबा जायगायाव जोङो जोंनिनो गोजौ बाहागोआव जायखौनोखि गोनोखोगिरिफ्रा मा होननानै बुंदों। आ अजन थोरफो होननानै बुंदों जाय बै अजन थोरफोआ कार्बन डाइ अ क्साइड कार्बन डाइ अक्साइड गेसा बाङोब्ला मा जायो होननानै बुंदों गोबा जाहैयो जाहैदों गोजौआवहाय जाय गोबा जानायनि उनाव जाय जामलांनायनि जाउनावहाय मा जागोन जाहैदों अ गोजौनिफ्राय ओंखारनानै फैनाय जायखौनिखि बिदुं सान बै साननि फ्राय मा ओंखारो होननानै बुङो बर'नि आ फान्थाव गाब एबा आल्ट्रा बायलेट मोन से मोनसे अ जोबोद अजन जेनेबा जोङो अक्सेनखौ मोनथाम होननानै बुङो अजन लेयार एबा आ आल्ट्राभायरेट होननाय मोनसे गुबुन मोनसे रेन्ज अ रे दं आरो रोदा दङ आरो जाय रोदाया नोखि थों ङै जोंनि जिउ जिबि एबा बुहुमाव नांफैयोब्ला नैबेयाव थानाय जिउ जिबिफ्रा मा जागोन एकदमबारे दंस' जागोन एकदम
बेखायनो जों आबहावाखौ जेसे हायो हायो एसे जोङो रैखाथि खालामनांगौ आरो आबहावाया जाहैबाय मोनसे अ सुबुं जिउजों लोगोसे जिउआरिफोरखौ माने रोजोबै ग्रोबै दानानै होग्रा मोनसे गुबै आय दा आरो जाय आयदाखौ जोङो नेवसिनानै थानो हाया जाय आयदाखौ जोङो फोजोबस्रांनो हाया बे मोनसे जोंनि थाखाय जोबोद गोनां मोनसे आ आयदा। जायखौ अ बुहुमनि गासै मानसिफ्रानो मा खालामनो गोनां जायो आ मानिनो गोनां जायो नङाब्ला मा जागोन ब बबा मोनसे जायगायावनिखि बबबा मोनसे एरियावनेखि बबेबा मोनसे साइदावनेखि माबा मोनसे नङा माबा मोनसे ओ ओ सोलायनाय मोनोब्ला बिनि फिन साजाखौ लोगो लोगोनो मा होनगोन मिथिंगा एबा आबहावाया। जोंनो फिथाइ महरै होयो आरो। बबेबा जायगायाव दै बाना स्राव-स्राव-स्राव जागोन बबेबा जायगायाव रानस्राव जागोन जों बैफोर- खौ माजों मोननो हायो बे मिथिंगानि सोलायनायनि दारैनो जोङो मोनफुंजोबनो हायो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ थारैनो नंगौ।
उम।
ओ नोंथाङाथ' होनबाय बिजिनो आबहावानि बागै बिजिनो गोबां होनलांबाय आरोना ओ बेजों लोगोसे जोङो मा ओ आबहावा गेबेनाय होनबाथ' जोङो नोंथाङाथ' होनखाबाय ओ मानसि फोरनि बिदिनो बायदिसिना खामानि मावनायनि थाखाय बिदुङा गोबां दुंलांबाय आरोना। हनानै लादो जोङो मा ओ सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे मा बिफां-लाइफांखौबो दानफायनो गोनां जाबाय नङा हमबा नोंथां? मानोना मानसिया थानो थाखाय जायगा गैयियाव जोङो मा ओ ओ दंफां-लाइफांखौ दानफायनानैहाय मा बिदिनो न' बां लुयो बिदिनो बाय- दिसिना आबाद मावनो थाखाय फोथार लुयो। बिदिनो मा बायदि-बायदि रोखोमनि आरोना। आरो बिजों लोगोसे मा मानसिया ओ बिदिनो नांगौनि बारा बिफां-लाइफांखौ दानफायनानैहाय मा बिदिनो ओ नाङि-फाङि जायगायाव जोङो गारलाबायनाय दानफायनानै बिदिनो अर बिदिनो बायदिसिना साब्र नो हानाय बेफोरबायदि जाबाय आरो नङा हमबा नोंथां आरो बिजों लोगोसे मा ओ बि दुङा बांलांनो हमबाय आरो ना जेरै- नोंथाङा बिनि रोदा होननानै बुंदोंमोन आरोना। ओ बियो जामलांङो होननानै जेरै- होननाय बायदि दि आरो ना। बियो मोमब्रै बाहागोआव दंमो आरोना ओ आरो बेजों लोगोसे मा ओ सुबुङा मा बांनाय लोगोसे बायदि बायदि टेक्न'लजि दिहुननाय लोगोसे मा दारिमिनारि गायसनबाय नङा होनबा नोंथां? जेनेबा दारिमिनारि गायस स'ननानै बिदिनो बायदिसिना ओ थावनि आगजुफोर दिहुननायजों लोगोसे मा। ओ मानसिया बाहायनो थाखाय एबा गारि-मथराव बाहाय थाखाय मा थावफोरखौ दिहुननानैहाय ओ दारिमिनाव एबा सोनानैहाय बेखौहाय मा गोजौ फारसे उखुन्दैया थांनानैहाय ओ दि आरोना नङा होमबा नोंथां? आरो बेजों लोगोसे मा मानसिया ओ बिदिनो बे गोबां। गुदुं एबा बारहावाया गोबां गाज्रि जालांनो हमबाय ओ बिदिनो अखानि बिबाङा ख खमायबाय नङा होनबा नोंथां गोरान जालांबाय आरोना आरो बेफोरनि लोगोसे मानसि मा बिफां-लाइफां दानफायनायजोंहाय ओ बिदिनो जिब-जुनाद एबा मानसिद मानसिफ्राबो थानां नै थानो थाखाय खस्थ' मोनबाय आरोना नङा होनबा नोंथां? आरो बेजों लोगोसे मा जि जुनारा बोरै थांनानै थागोन मानो होनोब्ला बिफां-लाइफां गैयाब्ला हाग्रा-बंग्राया गैयाब्ला बिसोरो माजों जा माखौ जागोन आरोना बिसोरोथ' गावजों गावथ' जाज्लायो नङा होनबा नोंथां? मोसाया बे मोसाया मैखौ जायो मैया गांसो जायो आरोना। जुदि गांसो एबा बिफां-लाइफाङा गैयाबा बिसोरो बोरै थांनानै थानो हागोन नङा हाबा नोंथां। आरो बेजों लोगोसे मा ओ बिफां-लाइफां एबा बि जोंनि थाखाय गोबां हेफाजाब होयोमोन आरोना। ओ बिसोरो मा ओ फिथाइ-सामथाइ होयो नांगौ रोखोमनि ओ जाग्रा बेसादखौ जोंनो होयो नङा होनबा नोंथां? आरो बिजों लोगोसे‌ मा जिब जुनारा ओ थांनानै थानो थाखाय बिदिनो खारनांगौ गोनां जाबाय आरोना बिफां-लाइफां गैयिनि थाखाय। मानो होनोबा सुबुं अनजिमाया बांलांबाय बिदिनो ओ बिफां-लाइफांखौ दानफायनानै नाङि-फाङि। से खामानियाव बाहायनाय बिदिनो ओ हाग्रा बंग्राखौ सावना होननानै बारहावाया गाज्रि जाबाय आरोना
औ नंगौ नंगौ
आरो बेफोरनि गेजेरजों ओ दारिमिनफोरनिफ्राय गबोनाय मैला फोरा दैयावहाय जमा जाफैबाय ओ दैफोरा मा बिदिनो गेब्रेंनाय जाफैबाय आरो ना नङा होमबा नोंथां आरो बेजों लोगोसे मा बिफां ला नो आरो ना मानो होनोबा बिफां लाइफाङासो बे हाखौहाय मा गावनि रोदानि गेजेरजोंहाय गोरा खाथुमा लायोमोन आरोना मानो होनोबा ओ बिसोर बिफां लाइफाङा जोंखौ गोरा खालामोमोन बिदिनो ओ दैनि नारथायखौ खम खालामो आरोना गोराखौहाय गोरानि गेजेरजोंहाय आरो नोंथाङा बेफोरनि गेजेरजोंहाय ओ आरोबाव ओ बारहावा गेब्रेंनायनि एसे
उम औ दे जेरैहाय जोङो बारहावा गेब्रेंनाय होनोब्ला जों बे बारहावा गेब्रेंनाया मानि फ्राय जादों बैसोरखौ जों एसे नायबिजिरनानै ना लानो गोनां जागोन जेरै हमना लाबाय जोङो ओ जोङो मेनलि नायोब्ला कलकार हानानिफ्राय फैनाय उखुन्दै मुवा बेसादखौ जोङो सावगारनाय नाङै बेस बेफोरखौ जोङो सावगारनाय जोङो माने माखासे मुवाफोरखौ जोङो सायख'वा जाय सा जाय मुवाफ्रानोखि जोङो सेवलाङो आरो जाय मुवाफ्रानोखि सेवलाङा बै मुवाफोरखौ जोङो रोङियाव बाहाय माने साय एवनायनिफ्राय बै जायखौ जायखौनोखि बै उखुन्दै ओंखारदों बै उखुन्दै आबहावायाव गोसो सारनानै ओ गोबां रोखोमनि इफेक्टेड माने गोबां रोखोमनि माने हेंथा गोनां मुवाफोर माने जिवारियाव खालामो आरो जेरैहाय जोङो ओ बै उखुन्दैफोरनिफ्राय जोङो गोजौआव थांनानै जोमैयाव सोवदावहैनानै जोङो जोमैजों गोरोबहैनानै जोङो ए एसिड अखाखौ मोनबोदों ओमफ्राय बार गाज्रि होननानै बुङो जोङो जायखौनोखि जोङो माब्लाबा उदाङै थायोबा जों जुदि गस्लाफोर गानालासिनो जोंनि देहाफोरखौ उदाङै थायोब्ला जोङो माब्लाबा बार बारनि गेजेरजोंनो जोङो माब्लाबा मा होनो माखासे मानलु सानलु जायखौनोखि गोबां माने खोमसि फोथायनाय मुवाफोराव जोङो ओ औ बेमारफोर जोङो गोलैनाय नुनो मोनो आरो जायफ्रानोखि जोंनिनो जोंनिनो बाहायनाय ओ उखुन्दै सुखुन्दैनिफाय नांनानै जोंनि देहायाव सिथर सिथर माबा माबि बेरलाबायो बैफोरनि सायाव जोङो बै बैफोरनो जाहैबाय मोनसे बार गेब्रेंनायनि माने लामा आरो दा जाहैबाय मेन सर्सआनो मेन बाथ्रायानो जाहैबाय मा ओ नाङै मुवाफोरखौ जोङो नांगौ आरो नाङै मुवाफोरखौ जोंङो मोजाङै बासिनानै सायख'नानै बाहायनो रोङियाव बार गेब्रेंना जायो आरो नाइट्रजेननि बिबाङा बांनाय कार्बन दडाइ अक्साइडनि बिबाङा बांनाय साल्फारनि अक्सि बिबाङा बांनाय बैफोर बिबाङा बाङोब्लानो मा होननानै बुंदों जोङो गोजौआव मा होननानै बुङो जोङो ओ आबहावाया गेब्रेङो आरो दाना औ आबहावाया गेब्रेङो दाना बै आबहावा गेब्रेंनायखौ जोङो रैखा खालामनो थाखाय मा नांगौ जोंनो बिफां लाइफां नांगौ बिफां लाइफाङा मा खालामगोन हमथानानै लाखिगोन आरो माने ओ बारहावाखौ एबा आबहावाखौ गोथार गोग्गो खालामनायाव बै बिफां लाइफांफोरखौ जोंनो नांगौ दा बेखायनो जोङो ओ बै आबहावानि मेन सर्सआानो जाबाय मेन गुदियानो जाहैबाय बिफां लाइफां आरो बै बिफां लाइफांखौ जोंनो जिउआव नांगौ गोनांथार मुवा आरो बियो बे बुस्थु ओ बे बिफांनि थाखायसो जोङो माने जिउ जिबिनि थाखाय मोनसे ओ साप्लाय मा होननानै बुङो जोङो गोरोब जिनज्रिखौ जोङो मोननो हागोन आरो। बे बिफां लाइफां गैयाब्ला जोङो माब्लाबाबो गोरोब जिन्ज्रि एबा जथाय जिन्ज्रिखौ जोङो मोननो हाथावना नङा बेखायनो जों औ।
होनबा नोंथां समाबो जाबाय जोंनिया दोनथ'लायनोसै नामा?
औ औ जागोन।
नोंथांनिफ्राय गोबां सोलोंनो मोनबाय मिथियैखौ मिथिबाय आरोना।
औ औ गोजोन्थों नोंथांनिसिम।